लौ औ खोनादोंना? ओ ओ खौराङाथ' मोजाङैनो दङ'। आं दा नोंथांनाव मोनसे सोंथि खालामनोसो फन खालामनाय जादोंमोन।
मा सोंथि?
ओ ओ सोंथिया बेनो जादों नोंथाङा ओ खेमसे बर' ओ जायगायावहाय दावबायहैखांबायमोन ना?
औ दावबायहैखांबाय नोंथां।
औ बे दावबायनाय समावहाय माबायदि थाग थियारि खालामनानै थांनाया गोनां? आं नोंथां ओरैनो मेडकेल ओ माबाफोर बेलायाव मा मा बुस्थु लांफानांगौ?
आङो थांनाय समावथ' बेबायदिनो गुदुं जियाथ' गोनांथार ना गोबां गोनांथार। बेबायदिनो जुदि सोरहाबा अक्सिजेननि खम जायोब्ला आरो बिखानि जेंना दङ'ब्ला सोरनिबा देहायाव जुदि बेमारफोर दङ'बा मेंनाय बायदिसिना हुदाया दङब्ला बेसोर बिथांमोना थाङैआनो मोजां मानो होनोबा बरफ जाय गायाव अक्सिजेनाबो बिराद खम जायो। गुसुआव आरो गोबां मानसिफोरनि देहाया एसे लोरबां जायो नङा होमबा? हां लानो एसे जेंना सोमजियो बिनि थाखायनो बरफ जायगायाव थाङोब्ला गोबां साबधान जानानै थांनांगौ जायो जोङो सांग्रां जानानै थांनांगौ जायो। जेरै गुदुं जिफोर लांफानांगौ आरो लौथिफोर गन मोनसे लानां बुं मानो होनोब्ला बरफआ गोबां समावनो जुदि बायनानै जुदि गब्रायोब्ला एसे मा होनो खैफोद नुजाथिनो हागौ। बिनि थाखाय नो एसे मा होनो गनफोरखौ लानानै थानांगौ जायो। बेबायदिनो बरफआव एसे खस्थ'आनो होननानै बुंनांगोन। बिनि अनगायैबो आङो हाजो जायगाफ्रावबो गोबां दावबायबाय। हाजो जायगाफ्रावबो बिदिनो गोजौआव गाखोलांनो खस्थ' जायो। नङा होमबा? होमबा बेहाय हां लानोबो एसे गोब्राब जायो। बिनि थाखायनो देहायारि लोब्रां सावस्रि लोरबां मानसिफ्रा सुबुंफोरा थाङैयानो मोजां आंनिबा। आरो बिदिनो हाजोफ्रावथ' नों गाखोनो हायोब्ला देहायाबो एसे मा होनो गोग्गो बा गोख्रों जायो। जुदि नोंथाङा थाबायनो हायोब्ला बा खारनो हायोब्ला बरफआव। बरफावथ' नो बरफबावबो बिदिनो ओमफाय हाजो जायगाफ्रावबो बेबायदिनो ओ थाङोब्ला गोजौवो फारसे दावखोलांबाय थानांगौ जायो नालाय गोजौ फा गोजौआवथ' एसे अक्सिजेननि खम लेभला खम जाहैखायो अक्सिजेननि माबाफोरा। बेनि थाखायनो हां लानायाव एसे गोब्राब मोनो आरो। ओरैनोथ' आङो। दावबायनानै जोबोद मोजांखौनो मोनदों। नोंथाङाबो थांनो सानदों नामा?
आंबो थांनो सानदोंमोन। आमफ्राय नोंथाङा ओ बेबायदि दावबायनायावहाय हारसिं थांनाया मोजां जागोन होननानै सानोना साना? बिनि
आं नोंथांखौ बुंगोन मानो होनोब्ला गोजान लागा लामा दावबायनाया जयै दावबायोबा मोजां जायो न'खरनि सुबुंफोर बा लोगो फोरजों दावबाय लाङो बा मोजां जायो मानो होनोब्ला आ जोंनिया लामा गोजान थांनायाव माब्लाबा समाव मा जायो जों जेबो बुंनो हाया नङा होमबा? बेनि थाखायनो लोगो फोरजों थाङोब्ला मोजां जायो मानो होनोबा नोंथाङा माबाफोर खैफोद जायोब्ला नोंथांनि लोगोफ्रा लोगोसे थायोबा न'खरनि सुबुंफ्रा लोगोसे थायोब्ला एसेबाबो साहस मोनो नङा होनबा?
औ नंगौ लोगोसेनो देहायारि जेंनाफोर औ औ लोगोसेनो आरो हाजो जायगा बरफ जायगायाव थांनानै जुदि देहायाव ज जेंनाफोर सोमजि हैयोब्लाबो बेखौबो आरो लोगो गैयाब्ला गुबुन जायगायाव थानांगौआ फाहामथाय लानांगौ आबो गोब्राबानो जागोन। नोंथाङा बेखौ ओ मोजांखौनो खिन्थाबाय दा। आमफ्राय नोंथां नोंथाङा जेब्ला बेरायनो थांदोंमोन अब्ला नोंथाङा औ माबाफोर पेकेज लानानै थांदोंमोन नामा?
पेकेज खौथ' आङो बुंला। जाय जिखुनु जाया आङो माखासे दावबायारिफोर थायो ना दावबायारि जाय लामा दिन्थिगिरि जायखौ टुरिस्ट होनो। गाइड फोर थायोना औ बि बिथांमोनखौ आं कन्टेक खालामदों नंगौ आं जगाजग खालामदों बिथांमोना आंनो माखासे सुबुरुन फोरखौ होदों बबे जायगायाव थाङोब्ला मोजां जागोन होननानै आरो माजों थाङोब्ला मोजां जागोन होननानै आंनो फोरमायदों। आरो बबे बबे जायगायाव थाङोबा बबे बबे थावनियाव दावबाय हैयोब्ला बेसेबां बेसेबां रांनि खरसा जागोन बेखौबो आंनो फोरमायदोंमोन नालाय। बिनिखायनो आं मिथिखानाय मानसि फोरजों एसे फोनांजाब खालाम खादोंमोन बेनि उनावसो आङो बबे जायगायाव थांनो बे खौ आङो थि खालामदोंमोन।
अ ओ अब्लाथ' खोब मोजां। नोंथांनि सिनायनाय सुबुङा ओ जों जुदि दा ओ फोनांजाब खालामो अब्ला बिथाङा जोंखौबो मदद
औ मदद होगोन मदद होगोन थारैनो मदद होगोन मानो होआ जानो बिथां मोनहा ओ गोबांथार माने गियान दङ दावबायनायनि सायाव बबे जायगायाव थाङोब्ला माबाय दि थियारि जानानै थांनांगौ बेखौबो फोरमायनो हायो बिथांमोनहा आरो आथि खालाव गोबां सुबुंफोरानो बेबायदि दावबायनायनि फारसे उम मा दावबायारि दावबायारि जानो थाखाय बा दावबायनाय फोरखौ ओ लामा दिन्थिनो थाखाय गोबां सोलोंथाइबो लाबाय आथिखालाव गोबां फसंथान सोलोंथाइ फसंथानफोरबो दंसै बेहायनो सोलोंथाइ फोरबो लानो हायो जुदि सोरबाफोर दावबायारिनि सोमोन्दै ओ मिथिनोबा बा सोलोंथाइ लानो गोसो दंब्ला।
औ नंगौना अब्लाथ' टुरिजोमनि सेक्टरावबो गोबां ओ जौगानाय फैबाय सोलोंथाइ
औ सोलोंथाइ लायोब्ला साबसिन जायो मानो होनोब्ला ओ बबेबा मोनसे जायगानि बा थावनिनि आबुं जुदि मिथिथारनोब्ला नोंनि बेनि सायाव गियान थानांगोन। गियान थायोब्लासो नोङो बै जायगानि थासारि फोरखौ फोरमायनो हागोन गुबुननोबो।
औ औ दावबायारिफोरनो फोरमायना होनो हाबफिनगोन। खोब मोजां नोंथां ओमफ्राय जानाय लोंनायाव माबायदि ओ खा ओ माबायदिमोन मोन? जानाय लोंनायनि ओ आबहावाया
जानाय लोंनायनि आबहावायाथ' आरो मा बुंबावनो एसे आङो माने गुबुन जायगायाव थावनियाव थाङोब्ला आंहा जानाय लोंनायाव एसेबाबो जेंनाखौ नुजाथि हैयो। नुजानाय मोनो आरो मानो होनोब्ला जों ओंखाम जायो बा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो जोंनि न'आवनो संनानै जानाय ओंख्रिफोरखौ जों जायो। बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर जायो नाथाय गुबुन थावनिफ्राव थाङोब्ला बेफोरबायदि खाबुफोरखौ मोना नङाना बिनि थाखायनो जों एसेबाबो जानाय लोंनायाव जेंना नुजाथियो आरो गुबुन गुबुननि जायगायाव गुबुन गुबुन जानाय फोरनि संनाय खावनायफोरा गुबुन गुबुन जायो आलादा आलादा जायो। दा बेनि थाखायनो जुदि नोंथाङा बबेबा जा जाग्रा मुवाखौ जेनेबा जानो हायाब्ला। आरो बै जायगायाव जुदि जों जानो मोजां मोननाय बाय बिदि मुवा बेसाद मोनाबा जोङो खस्थ' जायो बेखौ बुंनांगोन। जोङो जेंना गोनां जायो बिनि थाखायनो ओ गुबुन जायगायाव दावबायनायाव सानग्रोनांगोन बै जायगानि बै थावनिनि जाग्रा लोंग्राफ्रा जों जों खाब जागोन ना जाया बेफोरखौ मोजाङै नायबिजिरग्रोयोबा मोजां जायो।
अ नंगौ नोंथां। नोंथाङा सिगाङावनो फोरमायना होखानाया जोबोद मोजां जादों। मानोना जोंबो दा बरप जायगायाव दावबायनो सानगासिनो सिगाङावथ' आङो हारसिङैनो दावबायनो सानदोंमोन आं गोबाव समनि फ्रायनो हारसिं दावबायनो मोनसे सल' ट्रिपाव थांनो होननानै आं साननानै दंगासिनोमोन। नाथाय दा नोंथांनिफ्राय खोनानानै हारसिं थांनायनिख्रुइ लोगो ग्रुपाव थांनाया हान्जायाव थांनाया साबसिन जायो होननायलाय आरो आंबो दा साननानै मोनबाय हारसिं थांनायनिख्रुइ हानजायाव थांनायानो साबसिन जागोन नामा? बिब्दिब्ला गोबां राङाबो एसे ओ सेफ जागोन औ माखासे रांफोराबो बासायगोन हारसिं जेसेबां रां थांगोन बेनिख्रुइ एसे खम बेसेनावनो जोंना दावबायनाया जा जानानैबो फैगोन बे फासे आरो देहाफोरा बोरैबा लोरबां जाहैयोब्ला लोगो थायोब्ला लोगोआ नायनो हागोन हारसिंब्लाथ' बेखौ आरो गाव गाव नायनो हानाय जानाय नङा।
औ आरो नोंथांमोनहा दावबायनाय समाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि ओ माबायदि सुबिदा जायो बेखौ ओ नायबानो जाबाय बासजों दावबायनो मोजां मोनो ना ट्रेनजों दावबायनो मोजां मोनो टेक्सिफोरजों दावबायनो मोनो आरो दं ओ जाहाजफोरजोंबो नोंथांमोनहा दावबायनो हागोन जुदि गोसो दङब्ला,।
उम आङो नुदों दा गोबांनो जाहाजफोराबोथ' गोबां बेबायदिनो मा होननांगौ लाक्जारि ओ ओंखारबाय गोदोनि बायदि नंलिया दाथ' फाइभ स्टार हटेल फोरबायदि जानो हमबाय क्रुज फोरबो दा गोबां ओंखारनाय नुबाय आङो जायजों गुबुन हादराव औ गुबुन हादरावल' नङा गाव जोंनि भारत माबायावनो ओ भारतबर्स'आवनो औ हा भारतबर्स आवनो जोंनि हादरनि हादरावनो ओ दावबायबाय थायो बियो औ।
खौ बुंबाय आं मोजां मोनबाय मानो होनोबा जेरैबे जाहाजफोर जों दावबायनोबो हायो ओ बिदिनो गो गुबुन गुबुन जौगाखां हादरफोराव दायो जाहाजजोंसो थांलाय फैलाय खालामो आरो फालांगि खालामनो थाखाय बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गोदोनिफ्रायनो जों खोनाबोदों दै लामाजों बांसिन दावबायो होननानै आथिखालावबो बे जाहाजनि खाबुफोरा गोबां दंसै ओ जेरै गुबुन हादरनिफ्राय ओ‌ मुवा बेसादफोरखौ जो‌ गुबुना मोनसे हादराव बारहोनाय बेफोर खामानिफोरा जाहाजजोंबो सोलियो होननानै आंबो मिथिनो मोनदों आरो बेयो दाबो सोलिगासिनो दं बेबायदिनो बिरखं जाहाजजोंबो लांलाय लाबोलाय खालामनाया जायो जेरै गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव जो दे मुवा बेसादफोर दैथाय हरनांगौबा बिरखं गाथोनजोंनो दसेनो लाबोनांगौ बेफोरबायदि माने दसेनो सफैयो आरो आथिखालावथ‌ गोबां अनलाइननि गेजेरजों मानसिफोरा मानोे सपिं खालामो बा हाथाय खालामो नङा हबा बायो मुवा बेसाद दा बेफोरबायदि बुस्थु फोरा गुबुन ह रायजोनिफ्राय मोनसे रायजोआव हरनांगौबा बिरखं गाथोनजोंनो हरनाय होननानै जोङो बिरखं जाहाजजोंनो हरो होननानै जों मिथिनो मोनदों
औ नंगौ नोंथां लोगोसेनो दा औ गोबां ट्रान्सपर्ट ओ माबाफोराबो खाबुआबो बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ जाय जोंनि थाखायनो खाबु गोनां नोंथां अब्लालाय आङो दिनै दोनथ'नोसै गुबुन सानफोरा आरोबाव माब्लाबा रायज्लायफिनसै। गोजोननाय थाबाय